औ खोनादों
औ खोनादों बिनानाव ओ फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ नोंनिसिम जासिहरग्रोबाय बिनानाव
औ आदानिसिमबो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ गोजोनथों बिनानाव ओ बिनानाव आं फन खालामनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय ओ बिनानावा दान्दिसे सम जुदि दङब्ला ओ जे दा जोंनि नैबे बुहुमनि ओ जा दुंखांनाय ग्लबेलाइस ओ ओ नैबे बुहुमनि दुंखांनायाव ओ जे माखासे आबहावा गुबुंनाया जोंनि थासारियाव जानानै फैबाय जे जोङो नांगौनि बारा प्लास्टिक बाहायनाया जोंनि सुबुं जिउआव ओ बारा जालांनायाव जोंनि आबहावाया माबायदि थासारियाव गुबुंलांदों ओ बिनानावजों बे बिथिङाव सावरायलायनो थाखाय आङो दानदिसे ओ फन खालामनाय जादोंमोन बिनानाव नोङो सम होनो हागोनना आंनो औ बिदिब्ला बिनानावनिफ्राय ओ माखासे बे प्लास्टिकजों जानाय गुबुंनायनि सोमोनदै एसे ओ मिथिग्रोनो थाखाय आङो लुबैगोन बिनानाव आंनो एसे ओ नोंनि मोन्दांथिखौ फोरमायलाय बिनानाव देलाय
औ जागोन आदा
दे
गिबियावनो जों बुंनो थाङोब्ला प्लास्टिकखौ सुबुं माहारिया आथिखालाव जेरैबायदि हाथाय बाजारफोराव थाङोब्लानो मैगं थाइगं बायदिसिना लाबोनानै बेखौ जों मोजां जमायनानै दोनालासिनो बेखौ हाफोराव गारलाबायनानै दोनोब्ला बेयो हाजों गोरोबफानानै थायोब्ला जेरैबायदि जों आबाद मावनाय जायगायावनो हमनानै लायोब्ला जेरै प्लास्टिकफोरा आबाद फोथार बायदिसिनायाव गारनाय थायोब्ला बेवहाय जों आबाद मावोब्लाबो आबादा मोजाङै जानायखौ नुनो मोना बेनि अनगायैबो जों जेरैबायदि प्लास्टिक बायदिसिनाखौ सावफुंनानै होयोब्ला बेनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि गेस एबा बारहावाया जोंनि आबहावाजों गोरोबनानै जोंनि गोग्गो बारखौ गुबुंले खालामनायखौ आं नुनो मोनदों
औ
बेनिखायनो जों जेसेबां हायो प्लास्टिक बाहायनायखौ खम खालामनांगौ मानो होनोब्ला आथिखालाव प्लास्टिकनि दिहुननाय बायदिसिना मुवा बेसाद ओंखारदों जेरैबायदि प्लास्टिकनि पलिथिन जेरैबायदि जों लोंनाय जानाय जेरै मिथाय पेकेट बायदिसिनाखौ जों जानला मोनला जायगायाव गानना दोनलाबायोब्ला बियो बेवहाय जेरैबायदि जों फांसे गय फुलि गायनाय
गायनायनि हा सिङाव थायोब्ला बेवहाय मोजाङै रोदाया सुनो हायाब्ला जोंनि गयनि फुलि एबा गयनि बिफाङा मोजां जाया मानो होनोब्ला फांसे बिफां एबा मैगं थाइगंआनो जा मोजाङै रोदा सुनो हायाब्ला बे दंफाङा मोजाङै सेहेरा जाया एबा जौनायाव एबा देरनायाव गोहोम खोख्लैयो
ओम
आथिखालावथ' गोबां बेफोरबायदिनो प्लास्टिक बायदिसिना मुवा बेसाद दिहुननायनि गोबां गिदिर गिदिर कारखाना ओंखारदों बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय माखासे गेस एबा उखुन्दैफोरा जोंनि
आबहावायाव गोसारनानै एबा जोंनि बारहावाजों गोरोबफानानै जोंनि जेरैबायदि हां लानाय बायदिसिनायाव गोबां गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोनो बेनिखायनो जों जेसेबां हायो सुबुं माहारि थानाय ओनसोलनि गोजानाव बेफोरबायदि गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि बायदिसिना गायसननायखौ जानखाराराव दोननो नांगौ मानो होनोब्ला बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय खायसे मोनामनाय गेसनो जोंनि सुबुंनि देहायाव गोबां बेराम आजार एबा जोंनि सावस्रिखौ लोरबां खालामनायाव जेंना सोमजिनायखौ नुनो मोनो बेनिखायनो बेफोर बायदि प्लास्टिकनि पलिथिन बायदिखौ जों मोजाङै जमा दोनथुमोब्ला बेफोरनिफ्राय जोङो खायसे बार गेब्रेंनायखौ जों नुनो मोननाय नङा
उम
बिदिब्ला आदा नों फंनैसो बुंनानै होबावदो
औ जागोन बिनानाव ओ-ओ नों बुंलांनाय फोरा नंगौ आ दा बुंनो थाङोब्ला गिबियै प्लास्टिकखौ बिजिरख दानायनिफ्रायनो प्लास्टिकआ थारमाने पलिटिना जोंनि आबहावानिनो गासैबो जे जेखिजाया थासारियाव थाया मानो बियो जोंनि आबहावानि गुबुं होग्रा हायाव गारनानै दोननाय लोगो लोगो बिनानावा बुंदों हाया आबादा मोजां जाया बेथ' एकदम गुबै जाहोनखा लोगोसे प्लास्टिकखौ दिहुनखांनायनि उनाव बेखौ जुदि जों सावोब्ला बिनि ओमफ्राय ओंखारनाय गेस बेबोथ' जोंनि थाखाय ओरैबायदि जेंनाखा जाय गेसाआ जोंनि थाखाय जोबोद बिस गोनां जोंनिल' नङा गासै जिब जुनारनि थाखाय बियो बिस गोनां गुबुन फारसे बिनानाव मोनसे मिथिनांगौआ जाहैबाय दै दैयाव जुदि प्लास्टिकखौगारा प्लास्टि का माब्लाबाबो सेवग्रा नंखाया एबा जायखि जाया थासारिजोंनो बे गोरोबनानै थांग्रा नङा ओरैबायदि जायो हायाव जुदि गारोब्ला हायावथ' बे सेवला नालाय दहाय नों बुंलांनाय हायाव गारनाय लोगो लोगो आबादा मोजां जाया होनदों ओरैबायदि जायो जे टाउननिफ्राय बे जाबोर जोथोरजों लोगोसे प्लास्टिक आरिखौ लाबोनानै मोनसे जायगायाव जुदि गारफैयोब्लाना बियो दुनियानि गाज्रिसिन जायो आरो बेयावहाय नोङो ना आबादानो होन ना सुबुं माहारिया बे जायगायाव थानो हानाय बे थासारिया माब्लाबाबो जाया खौ मोनदांहरो आरो गुबुन फारसे सावनाय लोगो लोगो दहायनो एसे बुंखाबाय बेनिफ्राय ओंखारनाय जा गेस बियो जोबोद गिख्रांथाव जे बे गेसखौ जोङो ओ हां लायोब्ला जोंनि हयथ' जोंनाव आस्थामा जानो हागौ बायदि रोखोमनि बेरामा जोंनाव साफादेरो आरो थारमाने। जोंनि लांसआव प्रब्लेम खालामनो हागौ बेयो मोनसे जोंल' नङा जायफोर जोंनि बार बारमण्डलाव थानानै हां लाग्रा एबा गोथाङै थानाय जिब जिबिफोरा गासिबो बिथिङाव खहा जायो आरो सनाय लोगो लोगो। अब्ला बार मण्डलखौबो बे गुबुं होग्राखा। हाखौबो गुबुं होबाय बारमणडलखौबो गुबुं होबाय। गुबुन फारसेथिं दैयाव गारनाय लोगो लोगो दैया मा जायो बेयाव सेवनानै थांला नालाय दैयाव थानाय जिब जिबिफोरा ओ थांनानै थानो हायि जायो जे बबेबा प्लास्टिक मोनसेयाव हाब्बाथ' ओ दैयाव थानाय जि नाफोरानो होन एबा जिब जिबिफोरानो होन बेनिफ्राय ओंखारफिननो रोंनाय बिसोरनावथ' गियान गैया नालाय गुन गैया ना बेबायदिनो बे प्लास्टिकखौ जों सुबुं माहारिया बानायनाय मोनसे मुवा जाय जोंनि बुहुमखौ दिनै गिख्रांथाव थासारियाव लाबोनायखौ नुहुरगासिनो आरो दा इन्डास्ट्रि होननाय लोगो लोगो इन्डास्ट्रियाव ओ बे जोंनि जा प्लास्टिकखौ बिजिरखौ दानाय बियो ओरैनो जानानै फैया बेखौ गिबियाव जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोनलाङो। दाथ' नुनो थांदों बिनानाव जे जोंनि जायगाफोरावबो बे राबार दंफां गाय गायदों होननाय जों खोनानाय नङा होमबा राबार दंफां गायनायानो जोंनि थाखाय ओरैबायदि बिस गोनांखा जे राबार दंफांनि सिङावहाय नों गुबुन आबादजों माब्लाबबो मावनो हाया मानो होनबा बियो ओरैबदि जोंनि आबहावाखौ खहा खालामो। बिनिफ्राय ओंखारनाय बेयो दैखौ बिराद बोयो थारमाने खाथिनि जायगाफोरखौ बेराद रानस्राव गोरान खालामजोबनायखौ जोङो मोनदाङो आरो बिनिफ्राय ओंखारनाय जा आथा बे आथाजोंनो ओ बे राबारजोंनो जोंनि बे प्लास्टिकफोरखौ एबा प्लास्टिकजों बानायनाय मुवाफोरखौ बानायनायखौ जोङो मोनदाङो आरो। नुनो मोनो इन्डास्ट्रियाव ओमफ्राय फोरखौ बानायनाय समाव इन्डासट्रिनिफ्राय ओंखारनायाथ' दहाय बिनानावङा बुंलांखादों बिस गोनांखा नंगौ बे ओरैबायदि बिस गोनां जे जोंनि आबहावायाव थानाय दिनै बुहुमनां दुंखांनायाबो बेनि थाखायनो बारा जादों जायनि थाखाय जोङो दिनै थानो हाया गरमा नांगौनि बारा जालांनाय बे इन्डास्ट्रिफोर बे प्लास्टिक बाहायनायनि जाउनावनो जोङो गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों आरो बिनानाव दा ओ हमनानै ला नोंस्रा न'आव माखासे जाग्रा मुवा रोगानानै लांनांगौ बेखौ नोंनो माबायदि लांगोन बिनानाव जे प्लास्टिक मोनफा मोनफा लांगोन ना मोनसे मनायावनो खेबसेनो ज' लाङोब्ला मोजां जायो। एबा नोंस्रा प्लास्टिकखौ माबायदि मेनेज खालामो एसे बिनानावा फोरमायनो हाबावगोना ना बिनानाव?
औ हागोन आदा जेरैबायदि जों बाजारफोराव थाङोब्ला जोङो दखान गलादारफोरा प्लास्टिकाव हरनायनि सोलाय जेरैबायदि जों मनायावनो लाबोयोब्ला जोंनिया प्लास्टिक बाहायनाया जोबोद खम जागोन। गेजेर ससेयाव बेफोरबायदिनो प्लास्टिक बाहायनायखौ बन्द' खालामनायनि जाहोनाव जेरैबायदि जिनि मना बायदिसिना बानायनायखौ जों साननैसो बाहायनो हनो मोनदोंमोन
ओ
नाथाय दा साननैसो बे बाहायनाया जोबथ'बाय जेरैबायदि जों जिनि मना बायदिसिनाखौ बाहायोब्ला जोंनि प्लासटिक प्लास्टिकनि बानायनाय पलिथिनखौ जेरैबायदि बाहायनाया खम जागोन जेरै जों बाजारफोराव थाङोब्ला मोनफ्रोम दखान गलादारफोरनिफ्राय मा बा मोनसे जिराद बायोब्ला जोंनो दखानिफोरा प्लास्टिकनि पलिथिनखौ बेवहाय नोंनि जा जानाय बायदिसिनाखौ सोनानै हरो बिनि सोलायै जोङो गावबा गावनो न'निफ्राय लांखानाय जिनि मना बायदिसिनाखौ जों बेवहाय सोनानै हरनो थिनोब्ला जोंनिया प्लास्टिकनि बाहायनाया एसे खम जागोन औ नंगौ आदैाया बुंनाय बायदिनो जों जेरैबायदि जोङो बेफोर पलिटिनखौ बाहायनायनि सोलायैबो जों प्लास्टिकजों प्लास्टिकनि सिङाव थानाय माखासे मिथाइखौ जों बायनानै जायो जेरैबायदि चिप्स खुरखुरि आरो बेफोरबायदिनो जों थान्दा बायदिसिनाखौ लोंनायनिफ्रायबो बेवहाय प्लास्टिकनि बथल बायदिसिनाखौ जों मोनो बेफोरखौ जों जेबो आबहावायाव खहा खालामा होननानै खायसेफोरा ओरैनो हायाव गारनानै दोनलाबायो बिनिफ्रायबो जोंनि हाया गोबां गाज्रि जायो
औ बिनानाव ओ बिनानावनि बेबायदि माखासे फोरमायनायखौ आङो जोबोर गोजोननाय मोनबाय बिनानाव बे बेबायदिबा बिनानाव जोंनि सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै होननानै आङो सानबाय बिनानाव उनाव जुदि माबाफोर दङबा उनाव सावरायफिनोसै
औ जागोन औ